हेलौ
औ खोनादों दे।
औ नोंथाङा दा मा खामबाय दं नोंथां?
आं दा दुब्लियाव एसे मोखौ गुमनो फैदो र' नोंथां।
औ दा नोंथाङा मोखौ गुमनो थांदों दा नोंथाङा होनब्ला मो खौनि बागै एसे फोरमायना होदो होमबालाय नोंथां।
औ औ जागोन दे दा जोङो गामि ओनसोलाव थानाय बयबो सुबुङानोथ' मोखौ फिसिखायो जिब जुनार उनु। बोरमा माखौ आनो जा बा अमा दाउफोरानो जा। खिन्थु मोखौखो बयबो फिसियो आरोना।
औ।
आरो मोखौ फिसिनायनि गोबां मुलाम्फा दोङो।
औ।
मानोबा बयबो न'खराव बा दा आसामाव बयबो साहा लोङो नालाय।
औ।
बेनिखायनो मोसौ थाब्ला मोजां जायो आरो गाइखेरनि साहा मोनलोङो आरो मोसौनिफ्राय ओंखारनाय गाइखेरखौ फाननानैबो गोबां रां मोननो हायो।
औ नंगौ।
आरो आगोलनिफ्रायनो मोसौजोंनो हालेवबोबाय नालाय आबादारिफोरा गोबाङानो बेनिखायनो बयहाबो मोखौ फिसिनायनि हुदा दंखायो आरो ना बयनिबो न'खराव मोखौ
औ औ नंगौ नंगौ।
औ।
दा मोसौआ मा जायो नोंथां
मोसौआथ' बांसिन गांखोआनो जायो आरो बिदिनो बुवाबा बुवाबा मेगं बिगुरफोरखौबो होनाय जायो आरो बिदिनो जाय गोदोर फार्म बानायना माबायो मोखौ फिसियो बिसोरो बिदिनो मोसौनि था थाखाय सापर रुनो होयो आरो ना आरो खुसेर बा बायदि हाग्राफोरखौ मिसिङाव हफ्लेयनानै होयो आरो
औ नंगौ
बिनि दा मोसौनि गाइखेरनिफ्रायथ' गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद बानायनाय जायो नालाय बे जेरै पनिर माखन होन आ बा क्रिमफोरानो जा बेफोरनो आर नोंथां
औ
नोंथांलाहाबो मोखौ फिसियोना नोंथां
जा फिसिदोंमोन नोंथां नाथाय फाननाय जादों आरो मोन रांनि गोनांथिनि थाखाय फानदों आरो
औ-औ
औ
बिदिनो मोसौ थाबा एसे मुलाम्फा जायो आरो न' दा फुजा फाथालफोरावबो गाइखेरखौबो नांगौ जायो नालाय
औ-औ जोंनिया माने गाइखेर फाननानै माने गोबां बेसेन माने गोबांथ' मोनद्राया नाथाय गावनि न'खराव सानफ्रोमबोनि बाहायजानाय मुवा बेसादफोरखौ मोननो हायो आरोना नोंथां
औ नंगौ
औ दा नोंथाङा मा माइनि आबाद मावदों
जोंहाथ' दा बंग बन्दखौनो गायो आरोना
अ दा नोंथांमोनहा माने हाले हाल उथिखांबाय नामा नोंथां
औ हाल उथिबाय दाख्लैसो उथिदों
आदसा माने खैबिगा गायो नोंस्रा
जोंहा ओरैनो देग्लाय बन्दक लानायजों नौ बिघा जादों आरो टटेल
औ-औ होमबाथ' गोबाङानो गायदों आरो नोंस्रा ओ ओम दा
एसे खस खस्थ' जायो आरो
औ-औ माने रांखावरिया गोबां थांङो आरो ना होमबा हाजिरा होजोबदोबालाय औ
गायग्रा मानसिफोरखौ नागिरना मोना ना बिदियाव खस्थ' जायो आरो औ
समाव जेब्लानाखि माइ गायनाय समाव माने गासैबो माने गायनो नागिरो नालाय बे जानाखि रुवानि गायग्राफोरा माने खम जालाङो बैखौबो जों जानायाव फै नैबोे जानायाव फै बेबादि लिंथुमनायानो माने खायफानायाव माने खासेबो मोनलांङा आरो ना
औ-औ
औ आंनि साननाया बेनो जे जेब्लानाखि माइ गायगोन माइ गायब्ला माने सिरियिलि गायलांनांगौ माने जेनेबा बै न'खरसेयाव गायखांलायबाय आरो बै न'खरसेयाव गायनाय बेबायदि जालांनांगौ आरो
औ-औ
औ नाथाय जोंनिया मा जानाखि गायनाया बिसा गायदोंबा जोंहाबो गायगोन बेबायदि माने जेरा जिदि माने जाय फोजग्रोयो माने फोजोबग्रोनो नागिरो माने
औ-औ आरो एबारे सिगांनि रख एखम एबारो दै थाखानायावनो गायखाबाय आरो न' जाहाथे खरान जाया बोथोरा दै
औ औ बेबो बेबो नंगौ नोंथां औ नंगौ नंगौ थांनाय बोसोरावथ' खरांमोन नालाय रा स्राव स्राव दै गैया मेचिनफोरजोंसो सारनानै औ मेसिनफोरजोंसो सारनानै माने आबाद मावनाय जादोंमोन आरोना
औ एबार दै हानाय लोगो लोगोनो सबबो आबादारिया हाखो दाखो जादों आरो ना गायनो
औ-औ
उम
नोंथां लाहालाय आमथिसुवानि आगोल गायदोंमोन ना ना आमथि सु सुवा जाखांनायनि उनावसो गायदोंमोन
आमथिसुवानि आगोल गायदो ओमफाय दब्लायसे ओरैनो खोथिया थिलि फोनाय जायगाखौ
औ
आमथिया आमथिसुवानि उनाव गायदों आरो ना
औ-औ
औ
आतसा
नोंथालाहा गायखांबाय माइ
जोंहाबो गायखांबाय जोंहानिया बेबायदियैनो आमथिसुवानि सिगांनो गायदोंमोन बेनि उनावहाय हाल जांख्रा उथिनाया माने आमथिसुवानि उनावहाय गायजोबदों आरोना
औ-औ
औ बै जिथुनाखि आबाद मावनाय बै आबाद मावनाया माने जोबोद खरसाबो दङो खस्थ'बो जायो थिग बेबायदिनो आरोखि औ
खै बिगासो नोंथां लाहानालाय
जोहानिया मानेथ' बेयो जा गावनि निजा हा नङा नालाय बन्दकसो नालाय बेनि खायनो ब्रै बिगाल' आरो ना
औ सोलिनो थाखाय जायो दे
औ जायो जायो जायो जोंहाथ' साब्रैल'सो नालाय मानसिया बेनिखायनो सोलिनो थाखा य जायो आरो बेबायदिनो दा नोंथां नोंथाङा एसे आबादनि बागै फोरमायना होदो होमबालाय माबायदिहाय खस्थ' जायोबा जों माबायदि हाय मुलाम्फा मावनो हायोबा जोङो आबादखौ माबायदिहाय मावो बेनि बागैसो फोरमायना होदो नोंथां
औ जागोन नोंथां दा बुंनो थाङोब्ला जों बांसिन मानसियानो माइ आबाद मावो जोंनि आसामावहाय
औ
दा माइ आबाद मावनो थाखायथ' गोबां दै नांगौ आरो जोंनियाव गोबां दैयाबो अखायाबो जुब जुब हाखायो नालाय
औ
दैबानाबो जालायलाङो नाथाय बेफोराव आबादखौ गायनोब्ला गिबियावनो माइखौथ' गायनायखौ जों बयबो रोंखागौ खोथिया फोबाय ओमफ्राय दुब्लियाव हाल एवनानै माइखौहाय गायखांनायनि उनाव बेयाव जोथोन लानांगौ जायो आरो एसे हासार होनायानो जा बा बायदिसिना माइजों रज'फानाय हाग्रा बंग्राखौनो फुनायानो जा
औ नंगौ औ-औ
बेनिफ्राय मोसौ मोसा नायनाय जाहाथे जिब जुनारफोरा जानो हाया खस्थ' खालामनानै गायनाय जायो नालाय
औ नंगौ
आबादखौ बेनिखायनो नायनांगौ एसे ओमफ्राय मोजां माइ आबाद मोननो लुबैबालाय इसे हाखार अनु होनांगौ जायो आरो
औ
बेनिफ्राय दा गोबाङानो दा दैज्लां बोथोराव थास' आबादबो मावनाय जायो नालाय
औ
थास'आवथ' बारा एसे जोथोन लानाङा बेयाव गायना थास'खौ गिबियावनो हाले एवनो हाखौ गुन्दै मिहि मिहि खालामनांगौ आरो ना बिनि उनाव बेवहाय थास' बिदान बायना लाबोनायखौ गायनांगौ आरो बेखौ फबनानै गोजौ लुनदाव लुनदाव आलि रखम बानायनांगौ बिनि उनाव रज'खांबालाय सिन्था गैला ओमफ्राय एसे मुलि होनांगौ आरो ना हाग्रानि
औ नंगौ हाग्रा थैनो थाखाय आरो ना जाहाथे हाग्रााया थैया औ थैयो
थास' गायनायावलाय थास'आवबो गोबां मुलाम्फा थायो
औ
बिनिफ्राय फालौबो मावसोयो दैज्लां बोथोराव
औ
बानलुआथ' बिदिनो बेरा दुंथेनानै दब्लायसेफोराव गायबाबो गोबां जायो फानलुआ बानलुआ जुनार जानो हायि बायदि बिदिनो माबा बेरा बा बाउणडारि दुंना दोननांगौ आरोना न
औ नंगौ
औ
बेबायदिनो औ नंगौ थारैनो
नोंथांङाबो एसे आबादनि बागै फोरमायना होदो नोंसा नोंथोर नोंथांमोननिजों मा मा आबाद मावनाय जायो ओरैनो
औ नोंथां जोंनिथिथ' जेनेबा जोंङो आसामाव थायो नालाय आसामावथ' जोंनि गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन आबाद मावनाय जायो आरो ना नोंथां
औ-औ
जेरैहाय दङ माइ आबादा जोंनिया माने गासिबो मावखानाय बा जोंनि जिहेथु माइ आबादा जोबोद गोनां बा जोंनि जिउ खुंनायाव माइ आबादा गोगोम बिहोमा लायो आरोना नोंथां
औ नंगौ
औ थिग बेबादिहायनो जोंङो माइ आबादखौ मावनायनि सिगां जोंनो माइज्लिनि गोनांथि जायो आरो
औ-औ
बे माइजलिखौनो नोंथांङा होननाय बायदि खैथिया फोनाय माइ गायनायनि ओमफ्राय बेबायदि गायनाय जायो बिनि उनावहाय गोथां मैगं थाइगं दंङो जेरैहाय जोगोनार दङो फथल दङो लेस्रा दङो बिलाहि दङो बा फान्थाव दोङो बेबायदिहाय गरसि खुन्दुलि बा जोंहा बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंनि आबाद मावनाय जायो आरो
औ-औ
दा जोंनिया आबाद मावनायजों लोगोसे आरो गुबुन मैगं थाइगंफोर जेरैहाय नों थाङा बुंनाय बादिनो थास' थास'नि आबाद मावनाय जायो बा जिथुनाखि जोंङो दुन्दिया होनना बुंङो जायखौ जोंङो मोदोमनायनि थाखाय बाहायनाय जायोना नोंथां बै धोनदि औ बै धोनदियाखौबो जोंङो आबाद मावनाय जायो इसे न'आव जानो थाखाय आरो थिग बेबादिहायनो जोंहा माने गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो ओ बा जों आबाद मावनाय जायो आरोना ओ बेनि उनावहाय जों बुंबावनो हायोदि जोंङो आबाद मावनायजोंनो जों गावनि न'खर खौ सुंथानो हायो बा मोनसे न'खरखौ जोंङो सालायलांनो हायो आरोना।
औ नंगौ।
औ दा बेबादिहायनो जोंहा जिथुनाखि आरो दंबावो जेरैहाय ओ बायदि बायदि आरोना माइ आबादखौबो जों माव मायना-मावनानै माइखौ जेब्लानाखि जोंङो फानो हाथाय बाजारफोराव हाथाय बाजारफोराव फानबोला माने जोंनिया ओ रां मोननो हायो आरोना बा जों गावनि न'खराव नांगौ जानाय सानफ्रोमबोनि बाहायजानाय मुवा-बेसादफोरखौ ओ जोङो बायनो हायो बा बैफोरजोंनो जों गावनि न'खरखौ सुंथानो हायो आरोना जो जोंनि आबादारिफोराथ' बै आबादखौ मावनानैनो ओ सोलिबोगासिनो आरोना नोंथां।
औ औ।
ओ दा थिग बेबादिहायनो जोङो आबाद मावनाय जायो बा ओ जोङो जोंनि आसामावहाय जितुनोखि साहा आबाद साहा बागाननि आबाद। बा बेसरनि आबाद बिबारि आबाद बेबायदि गुबुन गुबुन आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलफोरावहाय।
औ नंगौ नोंथां।
औ दा बेखिनियानो दा जोंनाथ' समाबो बांबाय नोंथां।
औ औ।
ओ गोजोननाय थाबाय नोंथां। गोजोन्थों।
नोंथांनिसिमबो गोजोन्थों साबायख'र बावहरबाय।
औ औ।